हेल' नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ।
औ ओंखाम जाखांबायबा नोंथाङा?
अ सा-सानजौफुनि ओंखाम जानाय जाथ'वाखै आरो।
औ औ दहाय सा ओ
औ फुङावहाय ओ आलु फान्थाव खांख्रिखलाब फाजि ओमफायो ओ ना जोंहायो मैथा बांगालसोमोन आरो।
औ औ ओ नोंथां जों मोनसे टपिक ओ जोंनिया ओ माबासो ओ जिंखा आलु दालि बिलाथि बिदिमोन आरो।
औ।
ओ जो होमबा नोंथांजो ओ नोंथाङा फ्रि ना दायो?
औ फ्रि।
होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो ओ खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना? औ जोंना होमबा ट' बियो जादों ओ माने ओ ससियेल मेडिया ससियेल मिडिया माने ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जों माने मबाइल ओ टिभि उम बिदिनो आरोना इन्टारनेटनि बागैहाय ओ मबाइल सो मबाइल टि भि लेपटप बायदिजों जोङो मा मा खामानि मावनो हायो गोदो मा बायदियै ओ गोदो माबायदि खामानि मावोमोन दानि ओ दायो माबायदि खामानि मावो बेफोरनि सोमोन्दै ओ फोरमायनानै होदो नोंथाङा एसे।
औ ओ जोङो ससियेल मेडिया होननानै बुङोब्ला ओ ओ मबाइलफोर बायदिसिना ओ लेपटप टि भि बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो गोदोथ' बे फोरबायदि जेबोआनो गैयामोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि। ओ बिनि खायनो जोङो जेबो मोनथिनोबो मोनामोन नङा होनब्ला ओ नाथाय जोङो दानि जुगाव ओ नोंजों आंजों खोनानो हानाय ओ मोनसे जानबुं दिरुनानै होन मो-मोन लायलाय जोङो बेजोंनो मा जादों मा जायाखै बेनि बारै गासिबो खबर लालायजोबनो हायो।
औ।
जोङो ओ जानबुंखौ नां थारगौ आरोखि मानोना जोङो जानबुंआवहायो गासिबो खबर ओ गोजान गोजानाव ओ मानसि दंहैयोबा बा खुरमाफोर दंहैयोब्ला रायलायनो थाखाय खबर लानो थाखाय जोङो ओ बेखौ नांगौ आरो जोङो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो ओ दानि जुगावहायो ओ रां खामायनो हासै जोङो बेखौ मोनथिखायो फ्रायानो। ओ जोङो बिब्दिनो फेसबुक इन्सटाग्राम आरो
ओ इउटुब बेफोरबायदि इजोंहायो रां गोबां खामायनायखौ नुबोगास सिनो आरो ओ जोङो फेसबुकआवहायो जोङो ओ ससे ससे मोसानाय बा ओ ओ गोलाव ब्लग भिडिअ' ओ बिब्दिनो ओ नुनो मोनैनिउस खोन जोङो सानफ्रामबोनि थाखाय ओ मा जादों मा जायाखै जाथाय बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय ओ बेफोरखौ गासिबो ओ राय्लायनानै हगारनो हायो बेनिफ्राय जोङो रां खामायनो हायो आरोखि। ओ जोङो ओ फेसबुकफोराव बा इउटुबफोराव जोङो निउसफोरखौहायो गासिबो जाथाय मा जादों मा जायाखै बेखौ मोनन्थिनो मोनो नङा होनोमब्ला? ओ बेनि थाखाय जोङो सालायनांगौबो नाथाय जोङो सालायनो रोङाबा सालाय ओ मोजां बाहायनो रोङाबा सालायनाङा होननानै बुंनो हायो आरो मोजां सालायनो रोङोबासो सालायनांगौ आरोखि ओ माब्लाबा समाव ओ मबाइेलानो जाहैयो मबाइेलानो माने माब्लाबानि समाव गाज्रि लामायावनो लांनो हायो नङा होनब्ला बेनिखायनो ओ मोजाङै जोङो सालायनांगौ आरो ओ जोङो बिब्दिनो आरो बुंनो थाङोबा टिभि टिभिफोरावबो जोङो ओ निउसफोर नायनो हायो ओ जोङो ओ बायदिसिना फिल्मफोरबो नायो ओ ओ बिब्दिनो जोङो ओ टि भि यावहाय गासिबो जाथायफोरखौनो नोङो नाम्बार थुनानै नायनो हायो आरोखि टिभि आयावबो ओम जोङो नुजोबखायोआानो दानि जुगाव लेपटप होननानै बुङोब्ला लेपटपजोंथ' गोबां खामानिखौनो जोङो माव नो हायो नङा होनब्ला ओ कम्पिउटार लेपटप ओ बेफोरजोंहाय जोङो बिब्दिनो माबा मोनसेफोर खामानि बा मावनो हायैफोरखौहाय मबाइलजों मावनो हायैफोरखौहाय लेपटप बा कम्पिउटारफोराव मावनो हायो जोङो
नोंगौ नोंथन
बिब्दिनो बायदिसिना खामानि एप्लाइ खालामनाय ओ आरो लेखाफोर ओ जिरक्सफोर खालामलाबायनाय बेफोरखौ जोङो ओ बे माबानि गेजेरजों हायो हायो आरो
बेनिखायनो जोङो ओ सोलोंनानै लानांगौ आरो बेफोरखौहाय माबोरै बोरै ओ हायो बा औ जो मा मा मिथिग बेफोरनि बारैहाय ओ जोङो उटुब फोरावबो बिब्दिनो ओ नोङो खामायनो थाखाय बिब बिदिनो गाव गावनि सानसेयावहाय मा मा मावो बेफोरखौ हगारनानै ओ दसे समनि बा ओ पास मिनिटफोर बा थिन मिनिट सारि मिनिट बेफोरनि बार बेसेसो गोलावफोर हगारनानै ओ जोङो रां खामायनो हायो ओ बिब्दिनो नोंथांखौबो बेफोरनि बारै एसे फोरमायबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ जागोन नोंथां जोंहा ओ म गुगोल सेन ओ मबाइेल ओ बिदिनो इन्टारनेट मबेल इन्टारनेट आरो लेपटप टिभि बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोंङहा गोबां ओ मानसिफोरा बुजिनांदों ओ बुजिदों नायनानै ओ गोबां ओ बिदिनो ओ जौगाबोनो हादों आरोना औ जोंहा गोदोनिफ्राय जों दासिमाव जोंहा गोबां सोलायनाय नुबोदों आरो ना गोदोनि समावथ' जोंहा बेफोरबाय दि माने मबाइल बेफोरबायदि टिभि लेपटप बायदि जोङो नुनो मोनामोन आरोना नोंथां औ आरो जोङो मबाइल सेनेलनि गेजेरजोंनो माने गोदोनि समावहाय जोङो गोबां बे फोरबायदि दानि बायदि स्क्रिन टाच मबाइलफोरखौ नुनो मोनामोन जोङो, ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ जोंहा माने बेफोरबायदि दानि बायदि स्क्रिन टाच मबाइल गैयामोन आरो ओम जोङो दानि ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ जौगाबोदों आरो ना मबाइलनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां ओ खामानि मावनो हादों। जेरै जोङो गोजान ओ दाबसे जायगायाव थाहैनाय जाथि खुरमा ओ जेरै आलासि रायलायनाय मानाय बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा गोबां माने ओ इजिलियैनो इजिलियैनो एबा थांनाङा लासिनो जोङो मोजां गाज्रि खबर लाहरनाय बेफोरखौ जोङो मि थिनो मोनो आरोना। लोगोसेयैनो जोङो माने गोबां बेफोरबायदिनि ओ निउस गोजान गोजान जायगाफ्रावहाय मा जादों मा मादों बेफोरनि सोमोन्दै माने जोङो ओ गोरलैयैनो निउस लाइभनि गेजेरजोंहाय जोङो मिथिनो मोनसै आरोना नोंथां। आरो जोंहा आरो जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो ओ अनलाइन पेमेन्ट होनाय जेरै गुगोल पे बायदि बायदिनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां माने ओ फैसा फैसा होआलासिनो माने फैसा लायालासिनो माने म बाइलनि गेजेरावनो थाजोबनानै जोंहा बेफोरबायदि खौ जोङो ओ मोननो हासै आरोना नोंथां। आरो जोङो गोबां ओ मबाइलनि बाहायनायाव जोङो गोबां गाज्रिबो नुनो मोनो आरो मोजांबो नुनो मोनो आरो ना।
औ
जोंहा गाज्रि होननानै बुङोब्ला बेखौनो बुंनो हायो दि जोंहा दानि जुगनि गथ' उन्दै उन्दैफ्रा माने मबाइल सेनेल लानानै गोबां ओ बेफोरबायदिनो गेम गेलेनाय मबाइलाव गेम गेलेनाय म बेलाव भिडिअ' रिपर नायनाय बायदिफोरखौ जोङो गाज्रियाव जोङो बुंनो हायो आरोना। लेखा फरायनो गारनानै माने बिसोरो ओनदै ओनदै समावहाय माने ओ मबाइल सेनेल लानानै माने लेखा फरायनाय टाइमफ्रावहाय माने नायबाय थानाय। बिदिनो फन रायलायनाय बायदि बायदि गेम गेलेनाय बेफोरनि सोमोन्दै माने गाज्रि खौ जोङो मिथिनो मोनो आरो। औ आरो ओ बिदिनो गोबां दंबावो जेरै होननानै मोजां खौ होननानै बुङोब्ला जोङो मबाइलनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां मोजांनि बाहायनायाव जोंहा गोबां बिजाबफोरबो बाहायनो हायो जेरै जोङो जेरै जोङो ओ लेखा बिजाब बायदिफ्रावहाय जोङो बुजिसयै बुस्थुफोरखौ जोङो मबाइलाव बेहाय जोङो इन्टारनेटनि गेरजों बेवहाय जोङो सार्च खालामनानै नायोब्लानो नुयो जे जोङो बेफोरबायदि ओरै थोरै होननानै माने लेखायाव बुजियैखौ जोङो मबाइलाव नायनानै बुजिसिननो हायो आरो।
औ
औ आरो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंहाय गोबां ओ ओ गिदिर गिदिर मानसिफोरनि फो रोंनाय बायदि बायदि ओ टिउसन सेन्टार बेफोरनि बागै जोङो नायनो हायो एबा बेफोरनिफ्राय जोङो जयेन खालामनानै एबा फल' खालामनानै जोङो लानानै ओ बे फोरनि सोमोन्दै गोबां नायनो सोलोंनो हायो नायबाय थानो हायो आरो। औ आरो ओ जोङो लेपटप बायदिफोरजोंहाय जोंहा गोबां खामानिफोर मावनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बुहुमाव थानाय गासिबो माने जिखुनु मबाइल सेनेल बायदि बायदिफोर आरो बेफोरबायदिनो ओ निउस बायदि बायदि इदिंटिं इदिटिं खालामनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो जों गासिबो लेपटपफ्रावनो हाजोबो आरोना। जेरै एप्लाइ खालामनाय एप्लाइ खालामनाय बायदि बायदि जेरै गभर्नमेन्ट जब बायदि बायदिफोरनि एप्लाइ खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो लेपटप बायदि फोराव जोङो गोरलै राहाजोंनो जोङो एप्लाइ खालामनो हायो आरोना। बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै होननानै बुङोब्ला फैसा लानाय लांलाय जेरै न लेपटप जोंनो जोङो बानायजोबनो हासै आरोना दाना। मबाइलफोरावहाय औ आरो जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां टिभिनि गेजेरजोंबो जोंहा जोङो ओ जौगाबोदों आरोना गोदोनि समावहाय जोङो गोबां टिभिनि बेलायावबो जोंहा गोबां मोजां नङामोन आरो ना गोदोनि टिभिफोरा जेरै- ब्लेक ब्लेकेन वाइत ब्लेकन वाइट टिक गोजामानो नुनो मोनोमोन गोदोनि सम समाव हाय नाथाय दानि बेलायाव औ औ नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो गोबां ओ कालारिं टिभि ओइसडि ओइसडि टिभि खाालारिं टिभि फुल ओइसडि ओइसडियै जोङो नुनो मोनग्रा जाबाय आरो ना। औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने ओ गोबां बिदिनो जौगाबोदों ओ जोङो दानि मुगायाव नुनो मोनदों जे गिदिर गिदिर टिभि एकदम सब्बिस इनसि सब्बिस इन्सि पसिस इन्सि पटिटुन्सि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर टिभिफोरखौ जोङो दानि बेलायावहाय जोङो नुनो मोनबाय आरो ना गोदोनियावनो नाथाय जोबोद खममोन आरो थ नोंथां बेफोरनो ओ बेफोरनि मबाइल आरो लेपटपनि बाहायनायफोर सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांजोंबो ए दे बिदिब्ला औ